नोंथांङा आनि आवासखौ क्लियारैनो।
औ बिराद मोजां खोनादों नोंथां।
आदसा ओमफ्राय मा खालामदों नोंथां?
आङो उन्दुल्दा बायनानै दं नोंथां।
अनन्दुनानै दं आरो ना?
औ एसि जायै जायै उन्दुना दं बाहेरायाव गोबां गरम ना।
आदसा ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरालाय जाबाय।
जाखांबाय नोंथां दहयनो जाखांदों।
आतसा मा ओंख्रि जाखोलै नोंथां?
उम नारजि अमासोमोन जोङा दिनै।
आयु आलासि फैदों नामा नोंथां।
आलासियाथ' जोंहाना आलासि फोलायनाङा नोंथां जोंहा बेदरानो जाबाय थाखायो।
अ नोंथांमोना बिराद माहाजोन खोमालै होनबालाय नोंथा ना?
माहाजोनलाय बारा नङा नंनायालाय एसे। बेदर जानो आन्था।
अ ओमफ्राय खबरफोरालाय मोजांखादा नोंथां।
खबराथ' मोजाङानो नोंथा। औ
आदसा ओमफ्राय नोंथाङाथ' दायो फ्रि ना नोंथां।
अ आं फ्रियानो नोंथां।
आदसा नोंथाङा फ्रिबा आं मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आं नोंथां।
ओ जागोन नोंथां।
टपिकआ बेनो जे जोङो माबायदि फिथाइ सामथायाइखौ ओ बुहुमाव नुनो मोननाय जायो बा जोङो बैफोरबायदि फिथाइ सामथायाइफोरखौ अबे अबेआ गोखै। बबेया गोदै बबेया गोखा बेफोरखौ नोंथाङा आंनो ससे फोरमायना हरनो हागोन नामा नोंथां? फिथाइफोरनि गेजेरजों आदसा औ।
औ दा जोंहा नोंथां सोंनाय बायदि बा नोंथां बुंनाय बायदि औ। जोंनि बुहुम बा जोंनि सोरगिदिं मिथिंगायारिसिनि फ्राय मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे फिथाइ सामथायाइफोर दङ दा
औ।
बैफोर फिथाइ सामथाइफोरा माने मोनसे बा मोननै मोनफा मोननैल' नङा। गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ दं आरोना नोंथां।
दा बेफोरनि गासैनिबो मुंफोरखौ मख'नांगौआ जोंनि असम्भब नङा नोंथां। दा जों जोंनि ओनसोलाव जि फिथाइ सामथाइफोरा सोलिफ्लेबाय थानाय बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौ नोंथांनो आं फोरमायना होनि नोंथां। दा फिथाइ सामथाइफ्राबो माने बोथोर लायै बोथोर मोनजायो आरो ना नोंथां आरो फिथाइ सामथाइफोरखौ जायो जोंनि देहाया माबादि जायो माबादि फिथाइया माबायदि मोजां दा बे खौ नोंथांनो एसे फोरमायना होनि आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां जागोन दे जागोन।
औ दा जोंहा दाथ' दैज्लांनि बोथोर नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
दा जोंहा दा दैज्लांनि बोथोरावबो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौ जों जानो मोननाय जायो ओ जेराव जोङो थाइजौ मोनजायो ओमफ्राय लेसु ओमफ्राय आनारस, खान्थाल, दा बैफोरखौ माने मोनजायो आरोना।
औ नोंथां औ।
औ दा बेफोरखौ जों माने दैज्लां बोथोरनि समाव मोनजायो आरो मेसें बोथोरनि समाव मोनजानायफोरबो दङ माने गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइबो दं आरो ना जों बोथोरखौ बांद्राय ओ लोब्बा लाखिना जोंहा फिथाइ सामथाइनि सायावसो सावरायनो नालाय फिथाइ सामथाइनि बागैनो जों बुंनोसै दा जोंहा मा होनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो जानांगौ आरोना। जोंनि माने देहानि थाखाय मानो होनोबा जोंहा बे फिथाइ सामथाइयाव गोबां भिटामिन प्रटिन हाबसोनानै थायो दा बै जायफोर भिटामिन प्रटिनफोरखौ जों जानानै जोंनि देहाखौ माने गोख्रों थाजिम थाग्रा लाखिनो हायो आरोना नोंथां। आरो बेजों लोगोसेनो औ आरो बेजों लोगोसेनो नोंथां जोंहा फिथाइ सामथाइनिफ्राय गोबां रोखोमनि आ जुस थान्दा बायदि ओ दिहुननायखौबो जों नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो एलक'हल दिहुननायखौ जों नुनो मोनो जोंहा एलक'हलनि बिथिङावबो माने गोबां एलक'हलानो माने जोंनि फिथाइ सामथाइनिफ्रायनो दिहुनजानाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गोबां जुइसफोर जों जायखौ गरम बोथोर फोरावहाय ओ कल्ड्रिंक महरै बाहायनाय जायो। दा बैफोरो माने जोंहा फिथाइ सामथाइनिफ्रायनो बानायजानाय गोबां दंसै आरो नोंथां।
फिथाइ सामथाइ गैयाब्ला जानो हागौ बैफोर जुइसफोराबो जानाय नङामोन आंनि आन्दासाव। आरो मा होनो जोंहा बेबायदिनो नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन माबे फिथाइया गोदै माबे फिथाइया गोखै माबे फिथाइया गोखा होननानै ना नोंथां आंनि जि आं जाबोबाय थानाय समाव आं माखासे गोदै गोखै बिदि मोनजादों आरोना नोंथां। दा गोदै गोखै मोनजानायनि बागै आं फोरमायना होनि जोंहा थाइजौआव बुंनो थाङोब्ला मोनब्ला बबेबा थाइजौआ गोबां गोदै जायो बेजों लोगोसेनो आरो बेहा गोखैबो दङ टेस्टाव ओमफ्राय बिदिनो जोंहा खान्थाल खान्थालाबो जोंहा माहोनो ओ गोथां समाव माने एथ'ग्राब माने गोदै जाया दै सब सब जायो ओमफ्राय बेबायदिनो जेब्ला बेयो ओ मोजाङैनो मोनगोन अब्ला गोबां गोदै जानायखौबो जों मोनजायो बेजों लोगोसे जोंहा नारें लेबु होनो जायखौ दा बे माने जोंहा गोखै आरोना बे नारेंनि बिथिङावबो माने गोदै, गोखै दङ आरो नोंथां दा जोंहा नारें खाजि होनोबा बे जोबोद गोखै बेसेबां देरनाय माने जेसेबां रागोन एसेबां गोखैनिफ्राय गोखैसिन जागोन आरोना नोंथां बियो
औ औ औ
आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ मा होनो नारें जुमब्रा दं नारें जुमब्रायाबो जोंहा गोथाङाव जोबोद गोखै जायो ओमफ्राय जेब्ला देरनानै मोनगोन अब्ला बियो माने खैरोमदैरोम जायो आरोना गोदैबो थागोन गोखैबो थागोन जोबोद गोथाव जायो आरोना नोंथां
औ औ
औ दा बेजों लोगोसेनो नोंथां जोंहा थालिर जाय थालिराबो माने ओ गोथां समाव जायोब्ला बियो फादुबलाला गोखा बायदिबो मोनजालायलाङो आरोना नोंथां बिदिनो जोंहा बे फादोबलाला गोखा थालिरानो माने जेब्ला मोनगोन अब्ला जों बेखौ जायोब्ला गोबां गोदै गोथाव जानो मोनो आरो नोंथां
औ
आरोदा बेजोंनो लोगोसे जोंहा जुस होयो बानायनो हायो जोंहा जुइस दखानफोराव बेखौ जुइस महरै बानायो आरो बेजों लोगोसे सेक होननायबो थायो जाहा सेक बानायो आरो बिद बिदिनो जोबोर गोथाव जायो आरो गरम बोथोरफोराव जेब्ला सुबुंफोरा खामानि मावनानै गावनि मेंग्लिनाय देहाखौ माने थाजिम गोजोन सुग्लाय होनो थाखाय बिसोरो माने कल्ड्रिंक महरै थान्दा लोंनाय जायो दा बे कल्डड्रिंक होननानै लोंनाय लोंनानै माने गावनि गोसो मेंग्लिनाय गोसोखौ माने थाजिम खालामना लानाय जायो आरोना दा बेफोरबायदि बिनो माने ओ जोंनि मा होनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइफोरा जोंनि गेजेराव गोसार लानानै दङ आरोना नोंथां
औ औ
औ दाथ' नोंथाङाबो जेन'बा जोंनि जि ओनसोलफोराव बांसिन बाहाय जानाय माखासे फिथाइ सामथाइफोर ओ जेरै आनार'स थाइजौ, खान्थाल, लिसु आम माहोनो बिदिनो लेरख', आथिकल बेफोरबायदिखौ माने नोंथाङाबो मोनजाखाबाय जानांगौ दा बैफोरो जेन'बा जोंनि ओनसोलावथ' सोलिफेरबाय थानाय बा जोंनि जोंनावहाय बेफोरनि माने अभाब गैया आरोना जों जेब्ला बोथोर जायो अब्लानो जों बेफोर फिथाइफोरखौ माने मोजाङै मोनजायो गोसो जाब्लानो मोनजायो जों बेफोरबायदि फिथाइखौ जेब्ला बो थोर जायो आरो बे दाथ' आरो बोथोर गैयाब्लाबो जेन'बा माखासे मेडिसिननि गेजेरजों बेफोरखौ ओम फेदेरनाय जायो फिथाइ थायहोनाय जायो दा बेफोरनि गेजेरावथ' जोंहा बार' मास मोनजानायखौ जों नुनो मोनो दा बिब्दिनो नोंथाङाबो नोंथांनि जिउआव दासिम सिमाव माबायदि माबायदि फिथाइफोर मोनजाखो जानानै माबायदि मोनदों नोंथाबो फोरमायना हरदो आरो एसे
औ औ औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमाना हरनाया एसेनो नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ जोंहाथ' बिदिनो मिथिंगायाव जे जोंनि बुहुमाव थानाय फिथाइफोर होनोब्लाथ' जोंहा बिदिनो मा होनदों खायसेया जाजानाय खायसेया जाजायो आरो ना नोंथां जाजायै जे बिस गोनां बेफोरबायदि फिथाइफोरखौबो जोङो नुनो मोनखायो बुहुमाव नाथाय जोङो बैफोरनि नामफोरखौ जोङो बबेखौबा बबेबा नामफोरखौ जोङो मोनथिजोबा आरो ना नोंथां
औ औ औ नोंगौ
मिथिंगाफोरनि औ जाथ' बिदिनो मिथिंगाफोरनिफ्राय मा होनदों फिथाइ सामथायखौ जोङो मोननाय जाखायोनो ना नाथाय जोंहा मा होनदों बिदिनो मानसिफोरनि जानाया आलादा आरो बो बिदिनो जिब जुनारफोरनि जानाया आलादा जायो आरो ना नोंथां बबेबा बबेबा फिथायफ्रा
औ नंगौ नोंथां
जोंहाथ' बिदिनो मा होनदों मानसिफोरनियाथ' नोंथाङा दहाय आंनो खिन्थाखाबायानो एसे नंगौना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ औ आङो नोंथांनो एसे जिब जुनारफोरनि खिन्थानो जिब जुनारफोरनिखौ खिन्थानोसै आं नोंथांनो एसे फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों जोंहाथ' बिद बिदि मा होनदों जे जिबफोरा फिथाइ सामथाइखौ जायो जों बैफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौ जोङो बबेखौबा बबेखौबा जानो हाया नंगौ ना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ नोंगौ
नाथाय जे मानसिफोरा जानाय फिथ फिथाइ सामथायाइफोर बैफोर फिथाइ सामथायाइफोरखौ जिब जुनाराबो जानो हाखायो नोंगौ ना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ
मानोना जोङो दानि जुगाव खान्थाल जानो खान्थाल जाखांनायनि उनाव जोंहा मा होनदों खान्थाल फिथ फिथाइखौ जेब्ला गारनानै होयो मोसौफोरनो बा बोरमाफोरनो बैफोरबायदि फिथाइफोरखौ मोसौफोरा खौबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो बा बोरमाफोर जानायखौबो जोङो नुनो मोनो नंगौ ना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ
औ नाथाय जोङो बिदिनो मोसौफोर जानाय जे फिथाइ सामथायाइफोर बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइखौ जोङो बुबुखौबा बुबुब बबेबा जानो हाया मानोना बैफोराव बिस गोनां थायो आरो ना मानसिफोरनि थाखायसो आरो ना नोंथां जिब जुनारफोरनि थाखाय जेबो नङा बेफोरबायदि फिथाइफोरा आरो जोङो मा होनबावो बिदिनो जोंथ' गोबां फिथाइफोरखौ जोङो नुनो आनो आनारस फोरखौनो होन दहाय नोंथाङा बुंलांखाबाय बा इदिनो नारें जुम्ब्राफोरखौनो बेफोरबायदिखौ जोङो मा होनो दानियाव मोनो आरो दैज्लां बोथोराव नोंथां
निगौ नोंथां नोंगौ
औ जोंहाथ' बिदिनो गोबां फिथाइ सामथाइफोरबो दंखायो बुहुमाव जायखौ जों जानानै मा होनो प्रटिनफोर मोनखायो दहाय नोंथाङानो बुंलांखाबाय जे जोंहा बिदिनो गोबां मा होनदों ओ बिदिनो गोबां प्राय जोआ बैफोरबायदि फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों बिदिनो जुसफोर बानायनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो मा होनदों ओ जुमायफोर बानायनाय जायो जायफोरा मा होनदों प्रटिन गोनां आरो ना नोंथां अब्लाबो जाय बुस ओ जाय बा मा होनदों फिथाइफोरजों बानायनाय जुमायफोर बैसोरो मा होनदों बांद्राय फेया आरो बैफोर मा होनदों मोदोमखौबो मा होनदों ओ थोनदुरुस खालामोबा गोरायै लाखियो आरो ना नोंथां
अ औ
औ बिदि फिथाइफोरा जोंहाथ' बिदिनो मा होनो जेब्ला मा होनदों जोङो फिथाइफोरनि मादाव जोङो माबायदि फिथाइया माबायदियाव थायो माबायदि ओ गरम बोथोराव फिथायाइफोराथ' बिदिनो गोबां दङ नंगौ ना नङा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ दा गायजानायफोरा आरोना नोंथां गायजानायफोरा जोंनि याफोरावथ' बिदिनो थाइजौ खान्थाल बेफोरबायदिया गायजायो आरो नाथाय जोङो मा होनदों आपेल फिथाइफोरखौ जोङो मा होनदों ओ गरम बोथ बोथोराव मा होनदों गरम जायगायाव गायनो हाया आरोोना नोंथां आफेल बिफांखौ। मानोना जोङो बेफोर आफेल बिफांफोरखौ मा होनदों गुसु जायगा एरियाफोराव गायनांगौ जायनि थाखाय जोङो मा होनदों बे बेफोरबायाददि फिथाइफोरा बा बेैफोरबायदि बिफांफोरा जानानै फिथायो जाहाथे जोङो बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ जोङो मोनजायो आरो नोंथां।
औ दा नोंथां जाोंहा समाबो जाना फैबायमोन?
औ-औ
औ दे बिदिब्ला?
औ दे नोंथां दे-दे-दे।